हे औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा बोरैहाय दङ?
अ आङो दायो मोजाङैनो दं।
अ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा सम दङ ना?
औ दङ सावरायजागोन।
बिदिब्ला जों बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
औ सावरायजागोन।
बिदिब्ला आं नोंथांनि गिबियावहाय जेनेबा ओ गोदोनि आरो दानि जेनेबा बेफोर दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सायाव एसे सावरायग्रोना होनोसै नोंथां।
औ दे सावरायजागोन दे।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों।
बिदिब्ला खोनासं। जेनेबा बर'फोरनि दोरोङारि हिसाबै माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय जों गा गाननाय जोमनाया बर'फोरनिया दख'ना। नङा होमबा? ओ बे दख'ना आरो हिनजावफोरा जोंना दख'ना। बेबादिनो दख'ना ओरैनो दख'ना गाननो दख'ना अवग्रंबो होननानै मिथिनो मोनो आरो ना
औ
ओम बेबायदिनो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोङो गावनि आखाइजोंनो दानानै लुनानै मा माने गोबां बर'फोरा गानबोखाबाय आरोना
औ
जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जों माने ओं गोदोनिफ्रायनो जोंहा हिसानजोंनो जि दानानै जोङो गावबा गावनि गोनांथि जेनेबा दख'नाफोरखौ जोङो दानानै दानानै लुनानै जेनेबा गाननो हायो आरोना।
औ
अ आथिखालावबो बेबायदिनो बेबायदि हिसान दानायखौ गाननायखौ नुनो मोनो जेरैहाय बे गाननायफोराव जोंहाय हिसान, बे हिसानाव जोंहा गिबियाव जि दा दख'ना गांसे जानो थाखाय जोंनो गिबियाव खुन्दुं नांग्रोगौ नालाय ना। बे खुन्दुंखौ जोङो बाजाराव बायनानै बे खुन्दुंखौबो जों गोबां रोखोमनि मोनो नङा होमबा गोबां गाबनि मोनो। बेजों लोगोसे जों खुन्दुङाबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै पलिस्टार बिदि बदि बेबायदिनो मास्रास, फुथिया बेबायदि दि थायो आरो नामफोर ना। ओ बेफोरखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो। जों बेखौ माइदि होनानै सोंनाय जायो आरो। जेब्ला जों बेखौ सोंखाङो अब्ला जोङो बेखौ सोंखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला ओ जोनथोरजों खुन्दुंखौ थुमनानै लाग्रोनाय जायो आरोना।
औ नंगौ।
थुमनानै लाखांनायनि उनाव जेब्लाहाय जोङो बेखौ ओ हिसान दानाय जायो, हिसान दाखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो बेखौ एसे समनि एसे सम लायो आरो बे आखाइजों दानायाव। बेहाय जोंहा गोबां रोखोमनि बायदिसिना आगरफोरबो जोङो सखनना होनो हायो आरो ना। एरखांनो हायो जेरैहाय जोङो बुंनो थांबा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरैहाय जों गोदो गोदाय आसागि बैसागि दंमोन, बिसोर माने गोबां माने गावसोरनि खाथिजों दावारि बिरलांब्लाबो माने बिसोरो जा नुयो बेखौ खौनो आगर एरखांनो हायोमोन आरोना। ओ जोंहा थिग बेबायदिनो गोदो गोदाय गोबां आगरनि नेमफोर दङ, जेरैहाय जोंहा दिंखिया बिबार, बैग्रि बिबार, बेबायदिनो दाउ बेगर, दाउसा मोख्रेब, फारौ मेगन, हाजो आगर माने बेफोरखौ जोङो सेबखांनो हायो आरो। ना।
औ नंगौ।
बेखौ जोङो गिबियाव ग्राफ बहि एबा ग्राफ पेपाराव लानानै जोङो गिबियाव माने साफायग्रोना ला बिनि उनाव जोङो एरखांनाय जायो आगरखौ। ओम बेबादिहैनो आरोहाय जोंहा माने गोदो गोदायथ' माने जों दा उम, आथिखालाव माने मा रोखोमनि गाब नांगौ बिदि माने नांगौ रोखोमनि गाबफोरखौ जों जों गोदोहाय मोननो थाङामोन आरो गोदोनि मानसिफोरा जों मिथिनाय बादिब्ला आरोना। बिसोरो माने मिथिंगायाव मोन नाय, गासिबो माने, मिथिंगानि गासै जेरैाय जोङो बिलाइ बिबार फिथाइ बेफोरनि रोदा बेफोरखौ माने जोङो मिलायनानै गलाय खालामनानै सो बिसोर माने माजों मा ओ फिथाइखौ होबाथाय रोदाखौ होबाथाय बेबादि बिबार आगरा मोखा बा बेरखांगोन बेफोरबायदि गाब साननानैसो बेफोरो होयोमोन आरो। बायना। बिसोरनि गाबा बिनिखायनो माने बांद्राय बेबायादि, ओ खालार ओ बेफोरबायाददि जायामोन आरो माने एसे मोले बेफोर टाइपनि जायोमोन आरो। जों मिथिनायाव आरो ना। ओ बेबायदि आथिखालावथ' माने गोदोनि आइजोफोराथ' माने गोबां बेबायादिनो बयनिबो न' खर न'खर बेबायदि हिसानसालि थायोमोन होनना जों मिथियोमोन आरो ना। आथिखालावथ' जोङो साफ्रोमबो सुबुंनावानो बेबायादिखौ न'खर न'खर बेबायदि नुनो मोनला। माने आइजोफोराबो जि दानिया गोबां खम जा लांनो हम्बाय आरो। ओ बेबाददिनो जोंनि सोरबाथ' बांद्रायखौ बिदि मोना, खिन्थु दासिमहालागै साफा सानैया माने बेफार फालांगि जि जि सि जोम फाननानै जिउ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबादि जि दाग्रा दं नामा दासिमहालागै नोंथां?
दासिमहालागै जोंनि ओनसोलाव दङ साफा सानै दङ जोंनि ओनसोलावहाय गोबां बिदि बयबो ओ बिदि इसान दायो बे नङा नाथाय साफा सानैया दङ आरो जे ओ जायफ्रा बा न'आव ओरैनो थानायफोर बिथांमोना जि दायो आरो ओ गावसोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ बिदि दिरुनो आरो माब्लाबा समाव इदि बाजारफोराव फाननाय बायनाय बेफोरबायदिबो खालामो आरो जि दानानै आगोलनि समावथ' आं सानो कि आगोलनि समाव गोबां बेफोरबायदि ओ हिसान दाग्राफोरखौ गोबां सुबुङानो हिसान दायो होननानै आं सानोमोन आरो नाथाय जोङो आथिखालाव बेफोरखौ एसे खम जालांनायखौ नुलां नुनो हमबाय आरो आथिखालाव बांसिनानो ओ बेलेग बिजनेसफोर खामानिफोर मावो आरो खायसे बिदि जिब फोरखौ मेसिनफोर बाहायो।
अ अ नंगौ नोंथां।
गोदोनि समावहाय गोबाङानो बिदि जि दानायनि इसान दानायनि गेजेरजों जों बिदि जोंनि गाननाय जोमनायखौ दिहुनोमोन
औ नंगौ नोंथां औ औ औ, थारैनो माने बुंनो थाङोबा जोंहा मा आथिखालाव गोबां बिदि दानाय लुनायनिबो क्लास थायो जेरै अब्लाबो मानि बेबायदि हिसानफोरखौ बायनाय जों नुनो मोनलिया आरोना। बांसिनो जेरैहाय जोङो ओ बुंनो थाङोबा मेचिन खम समनि गेजेराव नोंनो माने मा रोखोमनि दख'ना नांगौ बेफोरखौ माने जोंनि आखाइजों दानायनिख्रुइ बिसोरना थाबसिन जायो अब्लाबो मानोे जोंनि आखाइजों दानाय दानाय लुनाया माने साबसिन जायो गाननो मोजां जायो होनना जों मोनथिनो मोनो आरो ना। अब्लाबो माने आथिखाालाव माने बांसिनै माने समजों लोगोसे खारफायो नालाय गासैबो सुबुंफोरा बेनिखायनो जोङो हाथाय बाजारफोराव माने बांसिनै दानानै लुनानै जेनेबा बेफो ओ बेफोरनि अनगायैबो मेसिनजों बानायनायखौ जों खम समनि गेजेरावनो बाजारफोराव बायनानै गाननायखौ जों बांसिन सुबुंखौनो नुनो मोनो आरो ना।
औ
नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों
औ माने बुंनो औ बुंनो थांब्ला माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गोबां बेबादिनो जिखौ माने गावबा गावनि जिखौ लोगोसे बेजों इन्दिनि इन्दि एम्फौखौथ' नोंथाङा मिथिखायोना बेफोरनिफ्रायबो माने ओ बेफोरनिफ्रायबो माने गोबां बेबादि ओ जो-जोमग्रा जेरै फास्रा बेफोरखौ बानायनायखौ नुनो मो मिथिनो मोनो आरो जोंना गोदोनि सुबुंफोरा बेबो इन्दि फिथ निफ्राय बेबायदि खुन्दुं लुनानै थुननानै बेफोरदि बादि बानायोमोन आरो आथि खालाव माने बिदिखौबो बांसिनखौ खम मोनो नाथाय खायफा खायफा ओनसोलफोराव गोबां दङ' अ नाथाय बेबायदिखौ जों बांद्राय नुनो मोनलिया आरो बेनि फ्रायनो माने इन्दिनि जिफोराबो गोबां ओ बेसेन जालांनो
औ
हेल'
औ नंगौ खोनादों
अ अ ओ नोंथाङा नोंथाङा बे दानाय लुनाय गाननाय जोमनायनि सायाव एसे फोरमायथिनो हागोन ना?
औ औ आथिखाल-आथिखालावथ' जोङो नाय बुं नायनो थाङोब्ला गोबां बेफोरबाय दि दख'ना गननायफोरखौबो बारा एसेबां नुनो मोन दा आरो आथिखालनि सुबुंफोरनियाव गोबां ओ सिख्लाफोरखौबो नायोब्ला नुनो मोनो मदार्न ड्रेसफोरखौ गाननायफोरखौ नाथाय गोदोनि समाव गोबां बेफोरबायदि बांसिनानो गावनि दानाय गावनि ओ निजे दानानै गाननाय जोमनाय आरो ब' बयबो सिख्लाफोरखौ बिदि दख'ना गाननायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन गोदोनि दिनखौ समायना सिन आरो बांसिन मोजांसिन जोङो नुनो मोनोमोन आरो आथिखालनिख्रुइ नायोब्ला ओ गोदोआवथ' गोबां बिदि गाननाय जोमनायजों जोङो सिनाय जायो बो नाथाय आथिखालाव जोङो खायफाखौ जोङो सिनायनो एसे थान जायो आरोखि बियो बर' नंगौना नङा बिनि गाननाय जोमनायखौबो जोङो खायफाखौ जोङो दख'ना गान्नाय नुनो मोनला नालाय बिनिखाय ओ गोदोनि दिनावबा जोङो सिनाय जायोबोमोन जे ओ दि गाननाय जोमनायखौ नायनानैनो जोङो सिनायनो हायोन बर' नंगौ ना नङा नाथाय आथिखालाव बारा इसेबां बिदि जोङो सिनायनो हाला जोङो ओ रायदावोब्लासो जोङो सिनायनो हायो होननानै जोङो मिन्थिनो मोनो आरो आरो गोबां बिदि आथिखालनि
ओ गोदोनि जोङो गाननाय जोमनायखौ नायोब्ला ओ गोदोनि गाननाय जोमनाया मोजाङानो नो आरो गावनि निजा आखाइजों दानानै गाननाय बिदि दख'नाफोरा आङो मोजां होननानै सानो आरो आ थिखालावथ' जोङो ओ गुबुननि फ्राय जोङो दखानफोरनिफ्राय बायनानै गानो नाथाय गोदोनिफोरनिया गावनि आखाइजों दानायफोरा गोबां मोजांमोन आरो जोङो दाबो जोङो नुनो मोनो आथ गोदोनिफोरनि दख'नाफोरखौ दायो जोङो गानोब्ला गोबां सम मायना नुयो आरो गोदोनि दख'नाफोर आगरफोरखौ जेरै गुना होनानै बिदि जोंनायफोर द' दख'ना दानायफोराबो गोबां समायना नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ जोङो मोननो थांनाया एस से गोब्राब जाबाय बिदि गुनानि दख'नाफोरखौ मोननो थांनाया एसे गोब्राब जाब बाय होननानै आं सानो आरो मानो होनबा हिसान दानायफ्राबो एसे खम जालांबाय ना लाय मानसिफोराबो बिनिखाय ओ बिदि गुनानि दख'नाफोरखौबो बारा एसेबां जोङो मोननो थांला नाथाय गुनानि दख'नाफोरखौ गानोब्ला जोङो दाबो नुनो मोनो खायफा गुनानि दख'नाफोरखौ गानोब्ला गोबां समायना नुयो आरो।
औ नंगौ औ अब्लाबो माने गोदो माने जों बारास्रिङै बेबायदि मास्ट्रास बेबायदि जोंख्लाबनाय बेफोरबायदि दख'नाखौ बांसिन नुनो मोन मोनोमोन आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो गोबां रोखोमनि बेबायदि गोदो जोंख्लाब माख्लाब बेफोरबायदि दख'नाफोरखौ बांसिन आइजोफोरखौ दानायखौ जों मोनथिनो मोनोमोन आरो ना बुंनो थाङोबा औ औ जेरैहाय माने दा माने बेफोरबादि गाससिबो समजों लोगोसे माने गासैबो सोलायबोनो हमबाय आरो ना अ अब्लाबो माने खायफा खायफा सुबुंफोरा दासिमहालागै माने बेफोरबायाददि जिखौ दायो दानानै गानो बेफोरबायाददि गावनि नांगौ जानायखौ माने गावनो सुफुंना लायो आरोना बेबायदिनो माने बांसि आखाइजों दानाय फोरा बांसिन मोजां जेरैहाय जोङो गोदो माने गावनि अनसुलि बिसिया माने गावनि अनसुलिनि फिसाइनो माने जेब्ला दावहा नां थांनो बेबायदि हरसे दुखु खस्थ'नि गेजजों माने गावनि आखाइजोंनो बेबायदि हाजो आर'ना दाना हरनाय बेफोरबायदि माने गावनि बे हिसानजोंनो आखायजोंनो हर सेनि गेजेरावनो बेफोर दानायफोरखौ जों मोनथिनो मोनो आरो ना
औ नंगौ
औ औ ओ बेबादिनो आरोहाय नोंथांमोननि ओनसोलथिं बे हिनजाव गोदाना गाननाय दख'नाफोरखौ मा मा होननानै मिथिनाय जायो नोंथां
हिन्जाव दख'ना थावसि ना मा होननाय जायो थाय आं मोजां मोनथिना मोजां आङो ओ बिनि बारै नलेज गैला आरो बारायसेबां आंनाव दख'ना थावसि ना मा बुंनाय जायो खोमा
औ औ अ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव माने बेखौनो दख'ना थावसि होनना बुंनाय जायो आरो बेहाय माने अब्लाबो बे माने आगर थानायखौ जों नुनो मोना आरो ना। बेहाय माने औ बियो माने मैथा मैथा बिबार गाबनि जायो होननानै जों मिथियो। बेजों लोगोसे माने गोबाङानो माने बे दख'ना थावसिखौबो मिथियो अब्लाबो माने बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोना माने आथिखालाव गोबां रोखोमनि दख'नाफोर गानखायो गानो नङा होमबा। जेर अब्लाबो माने बेयो जोङो जेरै जोङो उम सिनायथि हिसाबै माने जों आर'नायखौ माने गोबां जोंनि अनगायै गोबां दख'ना गाननायखौ नुयो अब्लाबो माने जोङो आर'नाइफोरखौ लाफानायखौ जों नुनो मोनो आरो। साफ्रोमबो हिनजाव गोदानखौ‌।
औ औ
औ ओ नोंथाङा बेबाय गोदोनि आरो दानि गाननाय जोमनायफोराव माबाफोर फारागथि नुनो मोनदों ना?
गाननाय जोमनायाव फाराग होनोब्लाथ' बेखौनो जोङो आङो बेखौनो नुनो मोनोखि गोदोनि दिनावहाय बा गोबां बांसिनानो सुबुङा बिदि दख'नाफोर गान्नाय नुनो मोनोमोन बाजारफोराव बा महाबा
ए
न'निफोरखौ गानलांनाय स्राय मोजाङै ओ दख'नाफोर गानलांनायखौ जोङो नुनो मोन मोनोमोन आरो नाथाय दायोब्ला न'निफ्राय जोङो न'आव थायोब्ला न'आव थायोब्लाबो बारा इसेबां दख'नाफोरावबो बिदि गानफ्लेबाय थाया आरोबा बहा टाउनफोराव बेरायनो थाङोब्लाबो दख'नाफोरखौ गानलाङा नाथाय महाबा आं नुनो मोनो आरो।